हेलौ
हेलौ। ओ नेट नाङा खै नामा नोंना! खोनादों खोनादों औ
दहाय स्कुलाव मानो फैयासै
स्कुलाव आं दिनै थांनाय जायासलै। न'आव एसे खामानि दंमोनना ओंखायनोथ' थांनो हायासै आं
औ
न' एसे खामानि दंमोनोंथां थांनाय जायासै
मखामानिमोन?
ओइ नोंथां न'आव एसे माने माइ गायनो हाजिराबो लादों नालाय माने खोथिया रानग्रा गैयिखाय आंखौ राननो होनायखाय आं बेखायनो राननायखाय थांनो हायासै आरो नोंथां
ए
साबेसे मासथार हाबनाय दिनै नोंथां?
दिनै साबा हाबदों
गासिबो हाबदोंआनो सासे हाबाखिसै आरो
सासे हाबासैना मा साबजेक्ट आहाबासै नोंथां?
बड' लाग्राया हाबासै
औ औ खोनादों।
बाखि खिनिया हाबजोबदों
मास्टारफोरा माबानोसो फोरोंदों नामा आंखौ?
जेबो होनाखै होनाखै होननायालाय
अ
खामानि जागासिनो दंना मिथिखायो नालाय
औ औ औ दाथ' एसे एसे गासिबो गावबा न'आव बेस्थ' थाखायोना बै नोंसिना जोबजोब्बाय नामा?
जोंना जोबाखै
से लाबावगोन
सकुलाथ' नै गरम बन्द'बो मोन
औ
गरम बन्द'आव जोबनासो थांखानोसै नामा सानबाय आं सानब्रै ल'खासैसो जेरैबाबो
अ जायो बिदिबाबो
औ बिदिनो सानदोंङ आं दा स्कुलबो गैला मा खालामना थाबाय थाबावगोन
औ बिदिनो जासि सिन्थानो
सानबाय आं एकदम
स्कुलावबोर माबा कचिं लागोननो
अ कावसिं दंना नोंथां
औ
अ खसोङावबो बे बेनो ओरैनो बेथ' कुइसनाथ' घन्टासोसोल' लागोनदां ना आं मोनसे साबजेक्टआवक्ष बेबा आरो फुरा साबजेक्टखौ लाजोबगोन नना लाजोबबोा नोंथां
लेखाया गांनैल' लागोन खोमा
गांनिल' ना
औ
मा मा माखौ लागोन बायदि
ओ साराथ' बिगियानजों सानखान्थिजों लानो होनदों
अ बेफोर बेसोर मोननैखौसो लाखानांगौ लाबाना
औ बे गोनां साबजेक्टखौ लानो होनदों आरो
ओ ओ होमबालाय थां लाजागोन रसिंखौबो बै बै लाग्राफोरनो एसेसो रांफोर होनांगोन नामा
रां लागोन एसे
बिसेबांसो जागोनथाय रांखौ
रांखौ बाजौ लागोन होनदों खोमा
बाजौना ओरैनोथ' नोंथां बियो सामफ्रामबो जागोन जानो फसें
बे सानफ्रामबोथ' जाया नाबा
बि अ फन्द्र' दिनसो आरो ना ना होनबा आरो फन रं नानै नोंथाङ आरो पन्द्र' दिनखौ मा खालामनो सानो
ब
ओथां
मा होनदों
फन्द्र' दिनखौ मा खालामनो सानदों नोंथाङा
फन्द्र' दिनखौ न'फ्रावनो एसे खामानि मावना थानोसै। ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगोन।
थ' दा जि थाखांखोनि फरायसा नालाय
औ
एसे मिस्ट्रिकआबोथ' बारा गेबाव गैला होना सार मान दखसै
औ
एसे नाजालायदो स्कुलखौबो एबार गरम बन्द बायबाथ खथि खालामनो साननांला नोंथा।
औ औ
ओ बुंफिनलाय
आजिखालि माथो खोनानो मोनदों
खोनायासै नोंथां।
आजिखालि कम्पालबो गैलाानो माथो होनदां नोंथां।
अ ओं गैला होनदोंथ' आरो
बेथ' एसे गावब गावनो नाजानांसिगोन नङा होमबब्ला ना नोंथा।